हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा
ओरैनो जिराना दं नोंथां नोंथाङालाय मा खामदो
आंबो दंथ'यो बिब्दिनो ओ दासान्दि खबरफोरा माबायदिहाय
खबरा बिदिनो मोजाङानो नोथां नोंथांनालाय बोरै खबरफोरा
आंनाबो बेफोरबायदिनो मोजांथ' ओमफ्राय दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै होमबा ना
औ बे आायदायानो जाबाय जुनार फिसिनाय
जुनार फिसिनाय होमबा ना
औ औ दानाथ' गोबाङानो जुनार फिसियो होमबा न' न'खर न'खर गोबाङानो जुनार फिसियो ओ बेफोरबायदिनो जुनार माने जेरैहाय अमा बोरमा दाउ बेफोरबायदिखौ गोबां न'खरावनो नुनो थाङो दाना जुनार फिसिनायफोरखौ ओ
गाहायैथ' जोंहा ओ मोसौ बोरमाया थाखायोना ओ जुनाद फिसिनाया न'खराव औ मोसौ बोरमा आरो दाउ बेफोरखौ जों नुनो मोनखायो आरो माने गासिनिबो न'खराव बेनि अनगायैबो जोंहा माने अमा अमाखौ मोनसे औ औ फाराम हिसाबैबो दाना फिसिनाय जायो आरो ना माने
फाराम हिसाबैबो फिसिनाय जायो आरो न'खर न'खरबो लानाय दं बिनि मासे मानै
माने न'खरावथो बेफोरबायदि माफा मानैखो लाखायो नाथाय फाराम हिसाबै माने गोबां गोबां फिसिनायखौ नुनो मोनो माने फाराम फाराम होनबाथ' जोंहा गोबां-गोबां जुनारजों सो मोनसे फाराम जायो नालाय
औ औ
फाराम हिसाबैबो दाना फिसिनाय जायो माने अमाफोरखौ फाराम हिसाबै माने फिसिनाय जायो आरो ओ बेफोरबायदि फारामावथ' जोंहा उन्दै उन्दै माने फिसा फिसाखौसो लाबोग्रोनाय जायो नालाय फारामाव ना अ फिसाखौ लाबोनाय जायो बेनि उनावसो गिदिर जायो ओ जोंहाथ' बिदिनो फारा औ
माने बिदिनो जों मासे मासे न'आव फिसिस्लायस्लाय फाराम फिसिबा फाराम फिसिनायजों लोगोसे बुजा फिसिनाय जायो नालाय। बेयाव जों जोबोद मुलाम्फा खालामनो नङा होमबा? औ आरो ओं आरो जोंनि नै फाराम फिसिनायखौ जेनेबा जों ओं फास्ट टाइमावनो जों ओरै जेनेबा मासे मासे फिसा फिसा लाबग्रोनानै मासे मासे लाबनानै जेनबा जों ओरै आदार सादार जाहोनाय जाया होमबा
औ औ नोंगौ।
बेफोर आदार जाहोनायावथ' गोबां रां थाङो बेफोर रां फोरखौ जों उनाव बिदि फाननानै मोनफिननो हाया होमबा?
औ हायो। हायो मुलाम्फा खालामनो हायो औ बेनि बेनि अनगायैबो आरो आदार होनायनि आरो माने आदार होनायनिसो आरो गोबां फायो माने मुलाम्फा जासिनो आरो माने मोजाङै फिसिनो हायोब्ला दानाथ' फारामफोराव आरो न' फिथिनायफोरावबो माने जोंहाथ' गोबां बेराम आजारफोरनिबो खोथा थायो नालाय दाना बेनि थाखाय मोजां माने जोंहा मा होनाय जायो ओ ओ माने बिसोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोबां बिजिफोरदो होनाय जायो आरोना। बिजिफोर होनाय जायो। माने बिसोरखौ मोजाङै दोनबासो माने मोजाङै थागोन आरो गोबां मोजाङै देरलांगोन नङाब्लाथ' जोंहा आरो गोबां बेरामजों नाख्रेबजानानै माने बहाबा आदार जानो हाया माया बेफोरबायदि जायोना
औ औ
अ बेनिखायनो दाना गोबाङानो भेक्सिनजों सोलियो आरोना माबा
औ औ माने दानिया आगोलनिसाय बांसिन माने बारहावाफोराबो गाज्रि जालांबाय नालाय बेनिखायनो जों मायबा नङा मायबा मोनसे मुलै सु लै होनानै फोथांना लाखिनो गोनां जायो।
बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलावथ' गोबां नुनो मोनो दाना ओ माने जुनार फिसिनाय अमा फिसिनाय दानाथ' सोरखाराबो मोनसे स्किम हिसाबैबो होयो जुनार फिसिनाय
औ औ जुनार फिनाय होयो।
जुनार फिसिनाय माने जुनार फिसिनांगौ ओ अमा फिसिनो थाखायथ' जोंहा माने मोनसे गलि बायदिहाय बानायनो गोनां जायो नालाय
औ औ औ
गोबां माने रांनि गोनांथि जाग्रोयो आरो गिबियावनो अमा फिसिनाया औ माने फार्स्टावनो नोङो अमाखौ अमाखौ दोननो थाखाय मोनसे गलि बायदिहाय बानायनो गोनां जायो माने बेहाय नोङो खैथा अमाखौ दोनगोन बेनि माबाखौ लानानै
औ
औ औ ग्रोनांगौ अ बेनि उनावहाय फैगोन अमा बायनाय अमाखौ नोङो बियावनो बेसेबां बायगोन हिसाब खालामग्रोनानै माने गावनि हानायखिनिखौ
औ औ
लाबोग्रोनांगोन बेनिफ्राय नोङो बेनि उनावहाय अमाखौ लामनायनि उनावथ' जोंहा आदार आदारखौथ' नांखासिगोनानो।
औ आदाराथ' आदार नङाबाथ' सोलिनो हाया बेनिखायनो जों आदारनि था थाखायबो माइबा मोनसे नङा माइबा नङा माबा मोनसे खालामनानैथ' आदारखौ जाखानांगोन।
औ औ नंगौ थ अमानो औ नंगौ
जाहाथे माने गावनि गावनि फैसाखौ बायबा माने सोनानै दोनथ'नाय बायदि जायो आरोना ओमफ्राय उनावथ' अमाखौ माने फाननानै नों
औ औ औ औ नंगौ ओमफ्राय जोंहाथ' अमानो आदार हिसाबै ओरैनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मोनसे मोननैसो ओरै माबायदिहाय आदारखौ होनाय जायो माने मा मा? होनाय जायो अमानो अम
औ जोंनियाथ' बे गुन्दै जोंनो होनाय जायो आरो जों दकाननिफ्राय बायबानो बायना मोननाय सापर थापर बेबायदि जि बुस्थुखौ अमाया जायो बे
औ औ औ ओमफ्रायथ' जोंहा ओंखामफोरखौबो होजायो दनाय ओंखाम खाम ओमफ्राय बेथिंजाय दङ थास' थास'फोरखौ माने दाननानै रुनानै होनाय जायो थास' बे फांखौ रुनानै होयो ओमफ्राय बेनि अनगायै आरो गोबां होननायबो नुबावो जोङो माने बहाबा पानिल'फोरखो खोनो रुनानै होयो।
औ औ
माने नुनो मोनो आरो जोङो बेफोरबायदिहाय पानिलावफोरखौ रुनानै होनाय नुनो मोनो।
अ बेफोरबायदियैनो माने अमानिया बेफोरबायदिनो जालाङो आरोना। माने अमा फिसिनाय बेफोरबायदि आरो बेथिंजाय दङ जोंहा औ नंगौ
जों दा अमा फिसिनाय होनोब्ला जों माने जों बेबादि ओ मासे फिस्लायस्लाय बुरजा फिसिनानै जों जुदि बुरजा फिसा खालामनानै फाननो मोनो बेफोरावबो जोबोर मुलाम्फा जानो हायो। ओमफ्राय बेबादिनो बे फिसानिफ्राय लाखिनानै गिदिर खालामनानै आरो बेखौनो फिसा खालामबावनाय थारमाने बेबायदियै माने जों माने अमानि अनजिमाखौ बांहोनो हायो आरोना औ।
खमनिफ्रायनो बुरजा खालामलांनो हायो आरोना फार्स गिबियावनोथ' जों बेफोरबायदिहाय बुरजा लाबग्रोनो हाया नालाय बेनिखायनो माने फार्स्टआव ओरैनो माफा मानैजोंनो माने बारायलांनो हायो आरो उनावहालागै। माने समबो होनो समबो होनांगौ जायो माने समबो नांगौ ओ जोंनाथ' बेफोरबायदि माने बुरजा लाबोनो बहाबा हाया नालाय बेनि ओंखायनो माफा मानैजोंनो हायो आरो माने लासैहायनो। बहाबा माथाम माब्रै लाबोग्रोगोन बेनि उनावहाय जोंहा गोबां जालांगोन आरोना उनावहाय फिसा दे फिसा जानानानै बेनिफ्रायनो गोबां अनजिमा जालाङो ओ बेनि उनावहाय दङ जोंहा बोरमा फिसिनाय बोरमायाबोथ' बेफोरबायदिनो बोरमानि बेलायाव बेफोरबायदिनो जायो
औ बोरमा फिसिनायाबोथ' बेबादिनो जोंहाथ' बोरमा फिसिनाव जेबो एसां खरस जानायखौ नुनो मोना मानो होनब्ला बोरमायाथ' गां बोरमायाथ' गांसो जायो बोरमा गांसो जानाय हिसाबै जों बरियासे मोनसे दुब्लिफोराव होनानै बाब ओ बोरमाखौ फिसिलांनो हायो आरो लोगोसे जे बोरमाखौ एसे बांसिन सिन मोजांयै लाखिनो गोसो जायोब्ला जों दा सापर थापर बिदिनो दखानाव बायना मोननाय माबा मायबि बेसादफोरखौ दौजायो उम बेबायदिनो जों उम बारायालां थाबाय थानो हायो आरोना बे जेरै जों अमाखौ जेरै बारायलांदोंमोन बेबायदि बिदिनो बोरमाखौबो बारायलांनो हागोन उम
ओ बोरमायाथ' थ' जोंहा ओरैनो माने बिलाइफोरखौबो जायो नालाय थाइजौ बेलेग खान्थाल बिलाइ बेफोरखौबो दानना होजायो ओ बेनि उनावहाय जोङो बोरमाखौ जुदि मोजाङै लाखिथारनोब्ला माने बेनि गलियावहाय जोङो मोनसे बैसां बैसां गायनानै दोननांगौ जायो आरोना बोरमानो बैसां गायनानै दोनोब्ला जों जोंहा माने बिसोरो गोजौ जायगायावसो थानो मोजां मोनो आरोना गोजौ जायगायाव माने गाखोनानै न'आवहाय अ बेवहाय गोजौ जायगा खालामनानै होयोब्ला बिसोरो गोजौआवहाय उथिनानै थायो आरोना बैसाआव बेनिखायनो बिसोरनो बैसां गायनानै होनांगौ आरोना ओ बेनिफ्रायथ' बेना जोंहा जानाय आदाराथ' बिनो बिबदिहायनो बिलाइफोरखौनो जायो बहाबा गांसो जायो गांसो बिलाइनो बेनि गाहाय आदार आरो बेनि बेनि अनगायैथ' जोंहा सापरफोरखौबो बायनानै होजायो सापर माने थाब देरनायनि थाखाय आरो बोरमाया एसे माने राफोद जानायनि थाखाय आरो सापर गाहायैथ' जोङो हाग्रा माने हाग्राखौ जायो औ औ गांसो हाग्राखौनो
बिनो जुनार फिसिनाय होनोब्ला थ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव अमा आरो बोरमाल' नङा जों बुहुद हमनानै ला मोसौबो फिसियो नङा होमबा
औ औ नंगौ
मोसौ फिसिनायाव जोंहाबो बेनो जे मोसौ माने बोरमाखौ जेरै जों फिसिदों मोसौखौबोथ' बेबायदिनो फिलांनाय नङा होमबा
औ औ नंगौ नंगौ बिदिहायनो आरो गासैनिबो बेलायाव बेफोरबायदिनो जायो माने गिबियावहाय जोङो खमजोंनो जागायनानै उनावहाय गोबां खालामलांनो हायो आरोना गिबियावनो जों जागायग्रोनांगौ जायो गोबां माने ओ जेंनाफोरबो जायो बेफोरबायदि फिसिनायनि गेजेराव बेफोर जेंनाखौ सौसिलांनो गोनां जायो आरो औ नोंथां अब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै जेनबा माने जोंहाथ' समाबो जाबाय जाया खै नङा जाबाय बेनिखायनो दसे सम रायज्लायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो दे दे।